हेल औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं खोनागासिनो दे औ औ नै ओरैनो मा खालामदों मा खबरफोरा नों थांना
औ नोंथां खबरा आंनिया मोजांथ
औ दा सान्दै मोजाङैनो दं औ औ नोंथाङा माबाफोर फराय फरायबाय थादों नामा दायो
औ औ नोंथां औ नोंथां आंथ बिदि खन्थाइ राइथाय थाय फरायथवाखै बिदिनो आङो ओ आंनियाव फरायनाया दा जोबथसिगोन आरो
जोबथसिगोन औ औ औ नोंथाङा ओरैनो मा फरायनानै मोजां मोनो
औ नोंथां आंथ बिदिनो ओ जोंनि बद आं बद मेज जर लायो नालाय बद
औ नोंथाङा खन्थाइ राय थाइफोरबो लिरदों नामा मालाबा
औ नोंथाङा आंथ' बिदि लिरफेरनाय जायाखै नोंथाङा लिरफेरदों नामा?
आं खन्थाइ लिरनाय जायाखै आं ओरैनो मेथाइ मोनै मोनसे मोननै लिरदों आरो मेथाइफोरखौ एसे लिरो
औ नंगौ नामा?
नंगौ नंगौ आरो नोंथाङा बेरायनो मोजां मोनो नामा?
औ नोंथां आं बेरायनो जोबोद मोजां मोनो । नोंथाङाबो जानो हागौ बेरायनो मोजां मोनो ।
नंगौ नंगौ
औ नोंथां ओ औ नोंथां ओ नोंथाङा मा मा ज जायगायाव बा मा मा ओनसोलाव बेरायहैखो नोंथां?
आं जोंनि जायगानि बाहेरावबो बेरायदों। गोबां जायगायावनो बेरायदों आं बेरायनाया। ओम मोजां मोनो बेराय
बेरायनानै माबायदि मोनो नोंथां?
मोजां मोनो गोजान गोजान जायगाखौ नायनो मोनो आरो गोसोफोरखौ मोजां मोनो। मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स लानो मोजां मोनो दस्रा जाय खौ आलदा जायगायाव थांनानै बिनि मिथिंगायारि मिथिंगायारि फोरखौ महरखौ नायनो बा बिनि बे जायगानि हामिन मिथिंगाया माबोरै दं? आबहावाया मारै दं? ओ बेफोरखौ नायनानै मोजां मोन बिनि बे जायगानि आलदा आलदा जायगानि मानसिफोरनि बा बिनि समाजनि खान्थिफोरखौ मोनथिनानैबो एसे मोजां मोननाय जायो आरो ।
औ औ नंगौ नोंथां बिदिन नोंथाङा मा मा जायगाफोरनि मुंख बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ जायगाफोरनि मुं होनबा जों आसामनि बाहेरायाव दाब दाब जायगा जेरै जोंनि सा सानजा भारतनिनो जायगा बिदि होजायो जेरै जाग मेघालय अरुनासल प्रदेस ओ नागालेण्ड मिज'राम आरो मनिपुर बेफोर जायगायाव थांदों आं हा
औ नंगौ नोंथां
औ ओरैनो साबसिन जायगा मोजांमोन दों होनबानिया अरुणाचल प्रदेशनि जायगाखौ मोजां मोनदों आरो साबसिन आरो बे अरुणाचल प्रदेश नि मानसिफ्राबो बहुद मोजां जोबोद मोजां। थार आलासि सोंनायावहाय जोबोद मोजांथार अरुनाचल चल प्रदेश नि मानसिफोरा आलासि सोंनायावबो मोज जोबोद मोजां ओरै मेघालयनि मेघालयनि मानसिफ्राबो जोबोद मोजांथार आलासि सोंनायाव।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ बेबायदिनो मिथिंगाया रि महराबो जोबोद समायना समायना मिथिंगायारि महर दं जायगा दं। ओरै ओ अरुणाचलाव उम अरुणाच लावहा जोबोद मोजां मोजां जायगा दं। नायनो बिनि मिथिंगायारि जिथुबा हाज जो दैसा आरो दैबाज्रुम होनना बुङोना वाटारफल जेरै
औ औ नंगौ नोंथां
दै बाज्रुम जोबोद मोजां मोजां दै बाज्रुम दं। ओरै नोंथां ओरै ओ मेघालयआव थांबावो नोंथाङा दै बाज्रुम गोबां रोखोमनि दै बाज्रुम दं। ओरै आथिंजों दावबायनाय जायगाबो दं। मेघालयआव थांनानै नों औ थाबायना थांनानै गाहायाव ओंख्रायना हाजो गाखोनाय। बा दैमायावहा दैसा फिसा फिसा दैसायाव बा दै बाज्रुमफोरावहा एसे एनै दुगैलाबायनोबो हायो। ओरै जोबोद मोजां जायगा आरो उम। दायो नोंथाङा अबेबा जायगाफ्राव बेरायहैदों नामा।
औ नोंथां आंथ' आंथ बिदिनो गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोनाखै आं बिदिनो खा खालानि ओनसोलावनो दावबाय दावबायनो मोनबाय आरो ओ बिदिनो जोंनि खाथि खालानि ओन ओनसोलाव सुखि दारागाव बिदिनो दुमनि बिदिनो बगामाथि बेफोरावनो दावबाहैबाय आरो आं
नगौ नंगौ औ ए नोंथांमोननि नोंथांमोननि जायगा थिंबो ओनसोलाव मोजां मोजां जायगा दावबायनाय जायगा दंथारो पिकनिक जाहैनाय जायगा बेफोरबायदि
औ नंगौ नोंथां औ जों बिदिनो ओ सुकि दारगाव होनबा जोङो बेयाव लावखार ओंखामबो जाहैनाय जायो। बेयो मोनसे पिकनिक स्पट औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ बिदिनो जों गोदान बोसोर सफैबा एबा गोदान बोसोर नङाबाबो जोङो बिदिनो लोगोफोरजों जमा थांनानै बिदिनो लावखार ओंखाम बोथिसे जाहैनाय जायो आरो। ओ नोंथाङा दा लोगोफोरजों दावबायहैना मोजां मोनोना हारसिं दावबायनानै। न'खरनि मानसिफोरजों दावबायना मोजां
औ आं दिनैसिमबोथ न'खरनि मानसिफोरजों दावबायनो मोनफेराखै। बुंनो थांबोला आं ओरैनो गावनि नि लोगोफोरजों दावबायदों। आं बांसिन दावबायनो थांनायानो आं गावनि ओ लोगो फोरजों दावबायदों आरो। जेरै आं आलदा रायजोआव थांनायावबो आं आं गावनि लोगोफोरजोंनो बेरायदों आरो बेबायदिनो गावनि आंगो लोगोफोरजों बेरायदों ओरै जेरै थांदों ओर नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो थांनाय बायदियानो जादों ओरै ओरै जेरै नोंथांमोननि ओनसोल दा नोंथाङा जिथु ओरै पिकनिक ओ लाव लावखार ओंखाम जाय जाग्रा जायगा बेफोर जायगाफ्रावबो आं बेराय खांबाय आरो। ओरै थांनानै आलदा हादोर जोंनि भारत हादोरनि अनगा आलदा हादोर जोंनि खा थिआवनो नांजाबाथानाय नोंथांमोननि जायगा । माने भुटान हादोरावबो आं एसे एनै। बेरायलाहैबायदों एसे हाबहैदों आरो औ। बेबायदि। औ भुटाननि भुटान हादोरनि मानसिफ्राबो मोजांथार आलासि सोंनायाव जोबोर मोजाङैनो आलासि सोंनो रोंगौ बिथांमोनाबो जोंनि आसामनि बा जों गावनि बर' हारिफोरनि मानसिफ्राबो आलासि सोंनायाव मोजांथार। जोबोद मोजांथार आरो नंगौ आरो बेबायदिनो नोंथाङा दैमा दैसा बा ओरै लैथोफोराव बेरायहैफ्लांदों नामा मालाबा? खोनादों?
औ
लैथोफ्राव बेरायहैफ्लांदों नामा मालाबा नोंथाङा?
नोंथाङा दा भुटानाव भुटानाव मा मा नुबोनो मोनखो?
आं भुटानाव थांनायावथ' ओरैनो जों जोंखौ ओरैनो पारमिसन बिदि होआखैमोनना औ बेरायनो गोजान जायगायाव थांनो होआखैमोन आरो ओरैनो खाथियावनो औ थासारियाथ' जोबोद मोजां बिसिना ओरै एसे ओ मान सिफ्रा हेफाजाब होयो। मोजां हेफाजाब होयो मानसिफ्राबो औ ओं आरो मोजां मोजां नखर न'फोराबो मोजांथार नलुनाय बिसोरनि जिथुबा नलुनायनि डिजाइन दं ओरै न'लुनाय बा स्कुलनि डिजाइनफोर फरायसालिफोरनि डिजाइन कलेजनि फरायसालिमाफोरनि डिजाइनफ्रावबो जोबोद मोजां मोजांथार।
औ औ नोंथां